हेल' नोंथां
दङ' नै ओंखां जिरायनानै दंफां सायाव
अ औ औ नोंथां जाखांबाय नामा नोंथां?
जानायाल जाखांबाय नोंथां
अ मा ओंख्रि जाखो नोंथां
ओंख्रियाथ' जोंना अनलाजों अमा बेदरसोमोन नोंथां
गोथोआवनो माथो होनबा नोंथां ना
औ एसे गोथावआनो नोंथाङालाय दा मा खालामगासिनो दं?
औ नोंथां आंबो माने गोदाव सोरावनो जिरायना दं आरो नोंथां माने बोथोराबो बिराद सानदुं गोसाना नोंथां
दामानि बोथोरानो जोद गरम मोनदों
औ नोंथां नोंसां माइ गायखांबाय नामा नोंथां
हो
माइ गथायखांबाय नामा नोंथांमोना
गायनाया गायखांबाय दंबावो एसे नोंथां माने दा हालवगासिनो
औथां औ औ नोंथां आंबो जानाया जाखांबाय नोंथां दहायनो
मा ओंख्रि
ओंख्रियाथ' नारजिजों अमासोमोन नोंथां
औ नोंथांमोना लाय
औ नोंथां नोंथां जोंहाबो गायगासिनो दं नोंथां माने दिनै गरम ना मानि बांद्राय गरमनि थाखायनो दिनै गायथ'नाय जायाखै आरोना नोंथां
औ औ
औ माने नोंथां माने नोंथांजों मोनसे आयदानि बा टपिकनि सायावसो सावरायनो बा रायल्लायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां
अ हागोन हागोन रायलायनोखै
औ नोंथाङाथ' होनबा फ्रियावनो दंखायो दा जेनेबा जेबो मावखायाखै दा नोंथां
अ मावख'वाखै नोंथां मावथवाखै
औ नोंथां होमबा नोंथां आयदायानो जाबाय जेनेबा जोंनि माखासे जिब जुनार फिसिनाय एबा दा अमा फिसिनायनि बागैसो एसे नोंथांजों सावरायनो कल खालाम जादोंमोनाङ जेनेबा जों बे दाउ अमा फसिनायाव जेनेबा जों मा मा बायांगौ एबा माबायदि आदार जाहानांगौ एबा माबायदि आबदार लानांगौ बिनि एबा माबायदि माने मा मा जिब जुनारखौ जोङो फिनिनानै जायो गोदो गोदायनिफ्रायनो बिनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो नोंथां
हागोन हागोन फोरमायोन
औ दे होमबा फोरमायदो नोंथां
जों जिब जुनार फिनाय होनोबा बांसिनानो जोङो दाउ अमाखौ फिसिनाय जायो नोंथां
औ औ नोंथां माने
दाउ अमा बिदिनो औ औ दाउ अमा बिदिनो ना बिदिनो बयलार बिदि फिनाय जायोखो आरो बांसिनानो अमाखौ फिनाय जायो आरो
औ औ नोंथां औ माने अमाखौथ' जों गोदो गोदाय सिसिनाय जाखायो नङा होमा नोंथां
औ औ जों अमा फिसिनो थाखाय माखासे बुस्थु नांगौ आरो जेरै दाना
औ औ नोंथां
दाना बिदिनो
गुन्दै
औथां
आरो माखासे थास' बेफोरखौ जों रुनानै अमनानै होनाय जायो आरोखि
औ औ नोंथां
जेनेबा बे थास'खौ जोङो हार्रानिफ्राय मोनो माखासे
औ औाव नथां
हाग्रानिफ्राय लाना फैयो ओमफ्राय जों बेखौ रुनानै माने होनाय जायो आरोखि ओंखामजों एसे लगायना होनानै
जेनेबा जों बे नोंथां माने बे थास' रुनायाव जेनेबा जोङो माइरं एबा एंखुरफोरखौ होफाबा जों मोजां जायो नङामा नोंथां
औ औ नोंथां माने बिदिबा अमायाबो एसे थाब एसे देरो आरोखि बेखायनो आरो सोरबा - सोरबा दानाफोरबो होफादेरो मानो
औ नोंथां।
थाब देरो होननानै
औ - औ नोंथां औ। आरो नोंथां नोंथाङाथ' दाउ माव जेनेबा दाउफोरखौबो होनदोंमोन जेनेबा दाउफोर फिसिनायनि बागैबो एसे एबा ब्यलार फिसानायनि बागै इसे खोन्थादो नोंथां।
अ नोंथां जों ब्रयलार फिसिनो थाखाय फार्स्टआव जोङो मोनसे लांदां जायगा नागिरग्रोनांगोन।
औ - औ नोंथां।
बे लांदां जायगायाव माखासे हाफोर खोग्रोना लानांगोन।
औ - औ नोंथां।
हा खोनानै उनाव जोङो न' स' लुनांगोन। न' लुनानै इदिनो माने लाइट साइट होनांगो ना बिदिनो माने गरम बोथोरबा थान्दा जानायनि थाखाय फांखा सांखा इदि बायनांगोन।
औ - औ नोंथां।
आरो माने जों फिसानिफ्राय नोगोद आबदार लानांगौ माने बे बयलारखौ आरोखि।
औ - औ नोंथां माने जों बयलारा माने थैनि थाखाय जोबोद गोरलै नङामोन नोंथां माने
औ - औ ओम - ओम मानोना बे फिसाखौ जोङो बयलार फिसाखौ माने जनमोनो होनो थाखाय माने लाइटआवसो होयोना बेखौ गुदुङै लाखिबाय थानांगौ आरोखि फिसानिफ्रायनो माने
औ - औ।
जों बेखौ गरम बोथोरबाथाय माने फांखा इदिनो नांगौ। माने बेखौ फेदेरनो थाखाय बारा गोबाव नाङा आरोखि बेखायनो बे बयलारखौ बांसिनानो फिनाय जायो आरो।
औ - औ नोंथां। जोबाय नोंथाङाथ' एसे फोरमायबाय नङा नोंथां आंबो इसे फोरमायनाहोनोसै नङा नोंथां जेनेबा जायखिनि मिथियो।
मिथिनायखौ आंबो इसे मिनथियो।
औ -औ नोंथां। जेनेब जों नोंथाङाथ' बुंदोंमोन जेनेबा दाव, अमा फिसियो जेनेब आंबो अमा फिसिनायनि बागैनो इसे बुंसै जेनेबा जोंथ' अमाखौ जेनेबा फिसिनो थाखाय जों गुबुननिफ्राय बायनानै फिसिनाय लाबोनाय जायो नङा होमबा नोंथां।
औ - औ नोंथाङा ओ।
औ जों नोंथां जेनेबा जों गुबुननिफ्राय बायना लाबोनाय समाव जोङो अमा बुन्दिखौ जों लाबोयोबा जों साफ सिन होननानै बुंनो हायो। मानो होनोब्ला बे अमा बुन्दैया जेनेबा जों फिसा आजायोब्ला जों गोबां माने अमा एबा फिसाफोर मोननाय जाबावो। जाहाथे जों गुबुननिफ्राय बायनांगौ गोनांथि गैया। जेनेबा जों बे अमा अमाखौनो जेनेबा जोङो फिसानिफ्राय जों मोजां आबदार लायोब्ला जोङो मोजां फिसियोब्ला जेनेबा जोङो बेबायदिनो जेनेबा दाना गुन्दै एबा थास' माने जों सानफ्रामबो रुनानै मोजां मोजां जाहोयोब्ला जों अमा देर ब्ला जों नांगौखिनि रां खौफोरखौबो जों आरजिना लानो हायो नङा होमबा नोंथां।
औ - औ हायो नोंथां हायो।
आरो जों मिथिनो मोनो दि जे मा अमा बेदर अमा बेदरनि दामाबो जों जोंनि ओनसोलाव माने गोबां बेसेनाव जों फाननाय जायो आरोना नोंथां। जाहाथे जों बे अमाखौ जों गोबां बेसेनावनो जों फाननोबो हायो। आरो जोङो अमानो जों गुन्दै होनना बुङोब्ला जों गुन्दैखौ जों माइनिफ्राय मोननाय जायो आरोना नोंथां जेनेबा जों माइखौ लामनानै जों मिलाव लांनानै जेनेबा बे मिलाव जेनेबा माइ ओ दुला बायदि ओंखारो जेनेबा माइरंआव आलदा जायो आरो नोंथां जेनेबा बिनि माइनि ओ बिगुरा आलादा जायो जों जायखौनो जों गुन्दै होनना बुङो जेनेबा जों बे गुन्दैखौनो जाहोनाय जायो आरो ना नोंथां। आरो जों गुबुननिफ्राय एबा जों हाथाय बाजार एबा दखाननिफ्राय जोङो दाना मोननाय जायो। जे जों बे दाना खौ जों अमानो होयोब्ला जोङो थाब देरनायखौ जों नुनो मोन मोनो आरोना नोंथां।
औ औ।
आरो जों बुंनो थाङोब्ला जों हाग्रा बंग्रायावथ' जों माने माखासे औ अमानो जाग्राफोरनो जों लाबोनाय जायो जों थास' थास'खौनो जों बांसिन होनाय जायो आरो नोंथां जेनबा आरो जों बे थास'आव माने ओ जोङो एंखुर एबा माइरं फोर होफायोब्ला जों अमाया माने थाब देरनायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ औ।
औ नोंथां आरो जोङो नोंथांङा बुंदोंमोन जेनेबा ब्रयलार फार्म फि होननानै जों ब्रयलार फार्म फिसिनो थाखाय जेनेबा जों मोनसे जायगाखौ जों लाग्रोनांगोन जेनेबा जों बे जायगायाव जोङो न' ओ न' एबा औवाजों न'फोर लुनांगोन जेनेबा जों ब्रयलारथानो थाखाय आरो जों बे बयलार जों सिङाव गुदुं जानो थाखाय जों लाइट गोजा होनांगोन माने अगो माने गोबां गोबां माने गोबां रोखोमनि लाइट दिनमाने गोबां माने बुरजा माने जों लाइट होनांगोन आरो ना जेनेबा जों जाहा थे सिङाव गुदुंङै थाबाय थायो आरो जोङो बे ब्रयलार खिफोरखौ जोङो सानफ्रामबो जों साफा खालामनांगोन सानफ्रामबो जों आबदा लाबाय थानांगोन मानो होनोबब्ला जों ब्रयलार आ माने बेराम जानो थाखाय जों जोबोद गोरलै होननानै जों मिथिनो मोनो जेनेबा जों मासे बेराम जायोब्ला जों गोबां सन्देरनायखौ जों नुनो मोनो जाहाथे जों बे बेरामखौ जों जायोब्ला जोंनियावबो ओ बेरामा हाबफादेरगोन जों बेखौ मिथियो। मानो होनोब्ला जोङो मानोना जों माने बेनि थाखायनो ओ ब्रयलारखौ जोङो समजों लोगोसे जों माने आबदे लाबाय थानांगोन आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ।
औ नोंथां आरो जोङो गोदोनिफ्रायनो जों माने आबौ आबौमोननि समनिफ्रायनो जोङो मोनसे बाथ्राखौ जों मिथिनो मोनोदि जेनेबा गोदोनि समनिफ्रायनो जोङो दाउ हांसो बेफोरबायदिखौ जों फिसिनायखौ जों नुबोदों आर नोंथां दाउखौबो दाउ हांसो होनना बुङोब्ला जोङो माने माने मोनसे समाव जेनेबा जों ओ न'खराव जेनेबा हाजिरा एबा खामानिफोर मावोब्ला जेनेबा ना माखासे जेनेबा सुबुंफोरा जेनेबा बेदर आखाइफोर जाहोनोनांगौ गोनांथि जायो। जायनि जाउनाव जोङो जों गुबुननिफ्राय बायनाङा एबा गुबुननिफ्राय लायनाङा जासे जों जेन'बा बे दाउ हा अ दाउ एबा हांखोफोरखौनो जों बिसोरनो जाहोनो हायो आरो नोंथां। जाहाथे जोङो फैसा थाखायाबो जोंनि एसे आखाइयाव थाहैनाय जायो एबा जोंनि आखाइनिफ्राय थांनाय जाया आरो नोंथां। आरो जों मोनसे बाथ्राखौ जों बुंनो हाबावोदि जेनेबा जों बे दाव अमा फिसियोब्ला जेनेबा दाउ अमा फिसिनो थाखाय जों बांद्राय गोरलैनाङा बिसोरनो खालि जोङो माइरं एबा माइरं होबानो जायो मानोना बिसोरो गुबुन जायगायाव एबा एम्फौ एनला फिसा फिसौ जों बिसोर नागिरनानै जानो रोंखायो आरो ना नोंथां।
औ।
जोङो बे दाउ हाय बा हांसोखौ जों फिसिनानै ओ जि फिसियो जेनेबा जों फिसिनानै जेनेबा जों माखासे समाव जेनेबा जों नांगौ जानाय एबा जोङो गोनांथि जानाय जोङो फैसाफोरावबो जों बे दाउमाखौ जेनेबा जों फाननानै जेनेबा जों फै मोननाय जायो आरोोना नोंथां औ आरो नोंथाङा बुंदोंमोन जेनेबा नाबो फियो होननानै जेनबा जोङ ना फिसिनानै बे जों बुंनो थाङोब्ला जेनेबा जों नाखौथ' जों बांद्राय बेबायदि आबदा लाबाय थानाङा जों जेनेबा सम सम जेनेबा जों गुन्दै आदारफोर होनांगौ एबा थालिर बिरराय एबा जों बायदि रोखोमनि एसे एनै आदारफोर होबानो जों नाखौ जों देरनायखौ नुनो मोनो आरो ना नोंथां आरो जोङो ना खौ जों गुबुननिफ्राय लाबोनानै बा जों जोंनि ओनसोलावथ' जोङो गुबुन एबा गुबुन सुबुंफ्रा जोंङो माने फानफैयो आरो नोंथां जों बे फानफैनायखौ जों मोनसे मोजां फुख्रिफ्राव जोङो एबा हाखरफ्राव जोङो फाननानै दोननो हायो जेना हगारनानै दोननो हायो जाहाथे जों बे नाया माने मोजाङै थायो आरो जों बे नायाव जेनेबा जों गुबुननिफ्राय दैबाना जायोब्ला माने गुबुननिफ्राय दै हाबफैया जासे मोजां आलि खालामना दोननांगौ जों जाहाथे जों बे नाया बार बारलांङा दै लोमनाङा जों माने बे नानाव बांद्राय दा लालायलायनाङा जेनबा जों सम सम जों गुन्दै होबानो जाबाय आरो जों सम सम माने थालिर बायदिसिना माने होबानो जेनेबा जों नागिर देरनायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां
औ दा
जेनाबा नोंथां समाव बोथ' जाबाय कलखौ सोननो दोनथ'सै खोमा नोंथां
औ दे थेंक इउ
औ औ